औ आं दायो नोंथांनो कल खालामदों जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे खो खोथा सावरायनो नागिरदों नोंथां। दा नोंथांङा फ्रि ना नोंथां? औ बेनो जाहैबाय माने जोंङो ओ जोंथ' बर' हारिया बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो ना हमनानै जाबोग्राना नोंथां दा नाफोरखौ नोंथांमोननि साइडजों माबायदि माबायदि हमो बे
हमो औ औ नोंथां ओ जोंनि जायगायाव ओ जोंनिथिं दैज्लां समाव बांसिन नाफोरखौ मोननाय जायो नोंथां। ओ मानोना ओ अखाया जेब्ला हायो अखा हायो। अब्ला दैयाथ' देरोना ओ दै देरनाय समाव ओ नाफोरखौ ओ दुब्लिफ्राव ओ बा बिलोफ्राव ओ जोंङो ओ मोननाय जायो ओ बा ओ हाजोनिफ्राय बोहैनाय दैफोराव जोंङो जागथेग्रा ओ जागथेग्रा ना जागथेग्रा ओ मुस्रि बा ओ मा होनो बेखौ लाब जे बा लाफिजे बेफोरजों जोंङो साथेनानै ओ नाफोरखौ मोनो ओ आरो दुब्लिफोराव ओ जोंङो बांसिन दैज्लां बोथोरावनो नाफोरखौ मोनो आरो नाफोरखौ ओ जोङो ओ मोनोब्ला गोदोनियाथ' जोंनि बांसिन बर' माहारिया नाफाम नाफामखौ मिथियोना नोंथाङा
औ मिथियो
फाम दैज्लां समाव जेब्ला ओ नाखौ मोनो बे समाव ओ जोङो दुब्लिफोराव सेन बा ख'खा ओ बायदि ओ बायदि मा होनो ना साग्रा ओ आगजुफोरजों सानानै जोङो नाखौ लाबोनायनि उनाव जोङो सान्दुङाव फोरानो ओ सान्दुङाव फोरान थांनायनि उनाव जोङो ओ नाखौ ओ थास' थास' मा होनो बिसं नो ओ दि
औ औ
देनानै जोङो नि ओ रेन्डार मेसिन बायदि मेसिनफोरजों
उम ओं
उनग्लिनानै जोङो ओ औवानि हासुं जोङो सोनानै दोननायबो जायो आरो हासुंनि अनगा जोङो बबेबा भयेम बायदिफोराव ओ जोङो सोनानै दोननो हायो ओ सोनानै दोननानै बा बा द' मास ओ बिनि उनाव
औ
ओ जोङो बेखौ जाजानाय जायो आरो ओ ओ बिनि बेबायदिनो नाफामखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां ओ ना फाम जानाय बर' हारिया गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो दङ बेखौ जानायनि थाखायनो बर' हारिया ओ गुबुन हारिजों ओ बै समाव आ मुगैजादोंबो गेसाव जाग्रा ओ एम्फौ एनला जाग्रा ओ सेवनाय बुस्थुखौनो जाग्रा होननानैबो बर' हारिया माने बुंजाबोदों ओ नोंथां ओ बेबाय दिनो बर' हारिया नाफामखौ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोग्रा हिसाबै दासिमबो नाफामखौबो बानायनानै जानाय नुनो मोनो नोंथां ओ नोंथाङाबो बर' हारिनि माखासे जाग्रा जेरै नाफोरखौ माबोरै मा मा बेयाव मोनो आरो माबोरै माबायदि जायो बेनि बागै आं
औ हागोन नोंथां नोंथाङानो फोरमायलांबाय जेरैहाय ओ ना ओ ना नाखौ हमनानै माने बिदिनो बायदि रोखोमै हमनानै जेफोरजों हमनानै लाबोनानै बे नाफाम बानायनाय जायोना नोंथां दा थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो बानायो नोंथाङा जेरै बुंदों नाफोरखौ हमनानै लाबोनानैहाय जोङो नाफामखौ बानायनाय जायो आरो नाफामखौथ' जोङो बयबो जायो मोनफ्रोमबो न' न'खरावनो बर'फोरनि न'खराव नाफाम होननाया थायो आरोना ओरैनोबाबो नाफामा थ' ओ माने सेवनो रोङै माने माबानानै थानाय माने जाजाबाय थायो गोबाव। स माबानानै दोननानैहाय थिनानै। जोङो बेखौ न'खरफ्राव मोननो हायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो ना हमनाय हबाथ' जोङो। बिदिनो गुबुन गुबुन आदब खायदाजोंहाय हमनायखौ जों नुयो जेरैहाय सेेनफोर। लाफिफोरजोंहाय बा फल'फोरजों। औ। जेखाइजों बिदिखौबो जों नुनो मोनो आरोोना जेरैहाय जेखाइजोंहाय। नाफोरखौ हमनानै। नङाबाबो नाफोरखौहाय जेखाय। खौ बहायनानै आखायजोंहाय हाब्रु बा गांसोखौ बुरसननानै। बिदिबो ना हमनायखौ जों नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो जोङो जेखायखौ जेखाइजों बिदिनो ना हमनायखौ गुरनायखौ नुनो। मोनो आरोोना बेनि अनगायै। जे हौवाफ्रा जेरैहाय खखा बानायनानैहाय। जों नाखौहाय हमनाय नुयो जेरै दैयावहाय सानानै दोननानै। आरो बिदिनो खखानि अनगायै सेनफोरखौहाय जोङो बिदिनो दै ांगोन ब जनाय जोङानानै द मनायनायखौ नुनो मोनो आरोोना बेनि गेजेरजों। नो जोङो बेफोरखौहाय मोनबोनायफोरखौ लानानै जेरै जोंनावनो बारियावनो थानाय। मैगं मैथा बेफोरजोंहाय जायो आरोना। बेनि अनगायैबो खुग्राफोरजों। ज थारुनफोरजों जायो। गोबांनो बिदि रोखोमनि गुबुन गुबुन मैगंफोरजों बा मैगंफोरजों नङाबाबो। ओ बिदै जायो ओ नङाबा जोङो नाफोरखौहाय उम बिदिनो मा होनो बाथोनफोर जायो आरोना। बिदिनो जोंनाथिंथ' बिराद गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरखौ मोनो आरोना। जेरैहाय सेंग्रा ना ना से फ्राय मागुर थेंगोना एलेंगा बामि गोरि फिथि ख्रि बिदिनो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि माने बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो बै जे खांख्राइ बेखौबो मोनफायो आरो। खौ जोङो ओ मैथाफोरजों जायो। बिराद गोथाव जायो आरो मैथानि अनगायैबो जोङो माने माबा। जानायखौ बाथोन जानायखौ नुनो मोनो आरो ना? आरो मैथाजों जाबा गोथावसिन जायो आरो ना खांख्राइया
औ।
ना हमनायावथ' जोङो बेखौबो लोगोसे हमफायो बेनि अन गायैबो जोङो माब्लाबा माब्लाबा फोथारफोराव बा दुब्लिफोरावहाय। लोगोसे दैमाफोराव बिदिनो गांजे मा सिंखावरि बेफोरखौहाय हमनानै जानायखौबो। नुयो आरोना सोरखौबा सोरखौबा आरो माने गासैबो जा जोबा नाथाय जायो आरो नाखौथ' जोङो फ्रायानो जायो गासैबो जायो। आरो ओ ना बिदि हमनायनि अनगायैबो सानायनि अनगायैबो जोङो ना नाफोरखौ ना थानाय जायगा जेरावहाय ना दं बेखौ नायनानै जोङो माने थेनानैहाय ओ जोङो माने दैखौ गारहरनानै सारनायखौबो नुनो मोनो आरोना ना सारनायखौ आरो ना सारनायजों ओ जोङो माने जेब्ला दैयाहाय ओ सारजोब जायो जेब्ला रानजोबो अब्ला जोङो सारै सारै जेब्ला रानो। अब्ला जोङो बेवहाय नाखौ हमो आरो ना हमनानै जोङो ओ ओ बेखौहाय ओ जानो थाखाय न'आव लानानै थाङो आरो बेखौ नाखौथ' जोङो माखासे नाखौहाय माने ओ आयसाफोर थायो बेखौहाय गारनानै खि गारनानै जोङो बेखौ मोजाङै सुनानैहाय ओ सङो आरोना नाथाय माखासे नाया आयसाफोर गैया। बिगुरफोरल' दं ओ बेखौथ' जोङो ओरैनो सुनानैल' मोजाङै सङो आरोना सायनानै बिदिनो ओ जोंनाथों गुरोबा नाखौ गुरबा बिदि बिदिनो नाथुरफोर मोनो आरो ना बिदिनो सान्दुं गोसा फाव गुरोबा नाथुर मोनो फिथिख्रिफोर मोनो आरोना बांसिनानो औ सान्दुं गोसायावहायथ' बिराद नाफोरा माने ओ गुरोबोला जेखायजों गुदोबोला बेफोरखौ मोनो आरोना नोंथां। औ नोंथांमोननिथिं मा मा नाखौ मोनो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा मा ना मोनो? नोंथांमोननिजों
जोंनिजों जोंनिजोंबो बिदिनो ना थेंगोन ना, ना फिथिख्रि, बामि, थुरि, सल ना, आरो ओ मागुर सिंगि बिदिनो बायदि बायदि ना मोनो आरो ओ बिनि बेलायाव नाखौ नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि गोबां मैगंजों जानो हायो। बिनि बेलायाव जोङो मैथाजों नाजों आरो जोगोनारफोरजों जानो हायो। थारुनफोरजों जानो हायो गोबां मैगंजों नाफोरखौ जानो हायो आरो जोंनि बिमाफ्रा नाथुर नाथुरफोरखौ जोबोर गुरनो मोजां मोनो आरो गुरो आरो ओ नाथुरखौ ओ जेखाइजों गुरनाय जायो ओ आरो ना लाग्रा हिसाबै जोङो खबाय खबायखौ बाहायनाय जायो।
औ नंगौ बेखौथ' जेखाइफोरखौथ' न'आवनो हेबोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बेखौ औवाजों बानायनाय जायो। ओरैनो नोंथां नाजों मैथाजों संना संनायाव माबोरै संनाय जायो बेखौ एसे खिन्थाना होदों नोंथाङा।
अ नोंथां जोंनाथ' मैथाजों नाजों संनाय होनोबाथ' जोङो माने नाखौहाय जोङो मोजाङै सायनानै सुनानै लाबाय दैनिफ्राय लाबोनानै बा बाजारनिफ्राय ओमफ्राय नोंथाङा लाबोयोबा मोजाङै सुबाय बेनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनो सारायखौ मोजाङै फुदुंबाय ओमफ्रायहायो जोङो बेखौ नाखौ एसे एदब एवदबनानै लायो आरोना जाहाथे बे नाया खारा बा मोनामा ओमफ्रायहायो जोङो बेखौ थावजों थावजोंहाय एसे एवदबनानै जोङो बेखौ बेखौ बोखाङो आरोना बेनि उनावहाय जोंङो बिदिनो संख्रि बानलु होनानैहाय माने ओ मैथाजों सङोबा माने बेखौहाय ओ ओ जेन'बा सामब्राम गुफुरबा सामब्राम होनानै जोङो ओ ओ नाजों ओ नाखौ अह माबा मैथाजों माने एवो आरो ना बिनि उनावहाय जोङो दै होनानै मोजाङै गोदौ होनोनानै माने बेखौहाय फोमोनो आरोना नोंथां ओमफ्राय औ बेफोरावहाय माने ए- एसेसो माने मोदोमनायनि सामब्राम गुफुर होजायो आरो ना मस्ला मस्लि होआलाबो जायो आरो ना आरो होयोबा माने बै ना एवनाय समावहाय माने मस्लाफोरखौ होनो हायो आरो ना। होनो गोसोबा आरोना आरो नोंथाङा ओरैनो सिम्पोल जानो होनोब्ला बिदि जायो। बिनि अनगायै माने जोङो माने नाखौ एवदबागारा ओ खेबसेयैनो नाखौ थावआव सामब्राम बानलु होनानै माने थावआव खेबसेनो औ हरनाय नुनो मोनो आरो ना। ओमफ्राय बेयाव संख्रि हालदै होनानै ओ एसे एव-एरनानै एवदबनानै ओ एवदबनानै बेखौहाय आ मोन मोजाङै जेन'बा नानि दै बा नायाव थानाय दैफ्रा मोजाङै रानोबा जों बेखौ बेहाय दै होयो आरोना ओमफ्रायो बिदिनो नोंथाङा बेावनो एवनायावबो माने मैथाखौ होसननो हागोन। आरो मोनहां मोनहांबाबो नोंथाङा मैथाखौ होहैनो हागोन आरोना बेयो नोंथांनि सायावसो आरो ओमफ्राय आरामै गोदौबा जेब्ला जबो दैया